औ
औ खोनादोंना नोंथां?
ओ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो?
आङो दायो ओरैनो दङ नोंथां।
बिदिब्ला नोंथाङा फ्रिब्ला दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला मोनसे आयदानि सायाव नोंथांजों रायज्लायदिनि
औ
आयदायानो जाबाय माने जोंनि आ जिहेथु दा दैबाना जागासिनो नङा होमबा? बे औ बे दैबानानि सायावनो एसे राय्लायनो हागोन नामा नोंथांजों?
ओ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला एसे फोरमायलांदो नोंथां
ओ दै बाना होननानै बुङोब्लाथ' आं बेखौ गिबियावनो फोरमायगोन जै आरोना दै बानाया माबोरै सोमजियो बेखौ नोंथाङाबो मिथिखागौ नङा होमबा नोंथां जेरै दायो सुबुं अनजिमा बांलनायजों लोगोसे मानो होनोब्ला बिफां लाइफांखौ दानस्रांनायनि जाउनावहाय सा फारसे थानाय ओ बरफ बा माने आवलिनायनि जाउनाव एसे अखा हाबानो माने मा दैया गोबां माने दा बाना जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना जुदि बै समायावहाय गोदोनि समाव जुदि नायोब्ला जोङो मिथिनो मोनोमोनदि ओ आबै आबौमोननि दिनाव गेजेर मुगानि एसे आगोल दिनावहाय गिसिर मुगायावबो होनो हाजायो मानो होनोबा बै समावहाय बिफां लाइफाङा गोबां थाजा जानायखाय माने बिफां लाइफाङा ग्रोम ग्रोम जानायखाय साहा फारसे थानाय बरफ बा माने मा ओ बियो आवलिया आवलियामोन आरोना आरो गोबां अखा हाबाबो माने मा दै बाना जानाया खम जायोमोन आरोना नाथाय आथिखालनि मुगायाव जुदि बुंनो हायोबा एसे अखानि बिबाङा खमायलांबाबो एसे अखा अखा हाबा हाबानो ओ दै बाना जानायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नङा होमबा नोंथां आरो दै बानायनि जाउनावहाय जोङो गोबां माने ओ खस्थ'खौ जों मोननो थाङो आरोना बेजों लोगोसे जे आथिखालाव दैबाना जानायनि जाहोनावा बेफोरबायदिनो ओ नोगोर सोहोर फसंनायनि दैबाना जानायनि आगोलाव जुदि सोर फसंनायनि जाउनावहाय दै थांनो थाखाय लामाफोरखौ बन्द' खालामनायनि जाउनावहाय बेफोरावहाय माने मा दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जुदि बुंनो हायो। बि जोंनि गुवाहाटि नोगोरमायावहाय एसे अखा हाबानो माने मा दैबाना जानायखौ नुनो मोनसै आरो ना मानो होनोबा बिनि थांनो थाखाय लामाया गासै बन्द' जानायखौ जों नुनो मोनसै थिग बेफोरबायदिनो जानाय जों नुनो थाङो आरोना आरो बेजों लोगोसे ओ बुंनो हाबावोदि ओ दैबाना जानायनि जाहोनफोरखौ आरो जों बुंनो हायोदि मानसिफोरा बेबादिनो बिफां लाइफां दानफांनायनि जाउनावहाय बेफोरबायदि नोगोर सोहोर फसंनायजों लोगोसे दारिमिनफोर फसंनायनि जाउनावहाय दैबाना गोबां जानाय खौ जों नुनो मोनसै आरोना आरो जोंनि गामि ओनसोलावहाय ओ नोंथाङा फंनैसो होनो हागोन नामा ओ दैबाना जालायनायनायनि जाउनावहाय आबादफोर मावदोंब्लाबो माबायदि नस्थ' जायो बिनि बागै फंनैसो होननो हागोन नामा
औ नंगौ नोंथां हागोन जिहेथु जोंना दैबानाया जों आबादारिफोरनि थाखाय माने सानना नायोब्ला मोजां बेराफारसेथिं आरो गाज्रि होननानै बुंनो हागोन आरोना नोंथां जेनेबा जोंना दैबाना जानाय लोगो लोगो माखासे माइ जेराव माइ गायखांनाय जायगा बेफोराव जुदि बालाफोर बुखारबोयोब्ला अब्ला जोंनि माइ आबादफोरा माने गोबां खहा जायो नाथाय जुदि दैबानानि गेजेरजों फलकफोर फैयोब्ला फलकखौ मिथियोना नोंथां? औ फलबफोर बिदि फैयोब्ला माने गोबां मोजांखौ नुनो मोनो आरोना जेनेबा आबादाव फल' फोरा फैयोब्ला आबादा गोबां मोजाङैनो जायो जोंना नाथाय बांद्राय बिबांनि जुदि बालाफोर बुखारनानै लाबोयो ब्ला दैबानाफ्रा खुरखा खुरखि खालामोब्ला गोबां जों आबादारिफोरनि थाखाय गोबां खहा आरोना दा औ आरो अखानि गेजेरजों जोङो माखासे माने ओ मेरिट बा मा होनो बेखौ मोजां जानायफोरखौ बुंनो था थाङोब्ला जेनेबा अखानि गेजेरजों जों जोंना आबादनि बिथिंआवनो मोजांखौ नुनो थाङो आरोना जेनेबा एस सि बिबांनि अखा हायोब्ला जेनेबा नांगौसेबां बिबांनि अखा हायोब्ला जोंना आबादफोरा मोजां जानायखौ नुनो मोनो आरो ओ जेनेबा मा होनबावगोन बेखौ जोंनि मिथिंगा आबहावा बेबो अखा हानायनि गेजेरजों माने ओ जि जोंनियाव हाद्रि बाला बिरफुंनाय बेफोरबो अखानि गेजेरजों एसे खमायनायखौ माने आबहावाया सोदांजानायखौ एसे नुनो मोनो आरो नाथाय दैबानायनि ओं दैबाना बांद्राय जायोब्ला जोंनि दा थ' गामि ओनसोलफोराव ओरैबायदि मैया दाखालिफोर ओरैबायदि दैबाना जादों जेराव माने खायफानि न'खरफोर न'खरफोरखौ माने खहा खालामदों। जेराव फख्रिफोराव दैबानानि जोहै फख्रियाव ना फिसिनाय बेफोरो माने नाफोरा फुख्रिनिफ्राय बाहेर जालांदों। बिदिनो देहानि बिथिङावबो माखासे बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोंनाव देहानि बिथिङावबो माखासे खहा फैयो आरोना। जिहेतु दैबानाजों गोबां गेसाव गोफोन बहाबानि माबा फोरा आ मा होनगोन गोजावबोगोन। बेफोरो माने जोंनि देहानि थाखाय एसे खहा गोनां होननानै आं सानो आरो नोंथां। ओ। औ जिहेथु आं दा गुवाहाटीयाव थायो हिसाबै गुवाहाटीनिखौथ' आरो मा बुंनो। थासारिया जिहेथु ड्रेन फोरा ब्लक जाजोब्बाय बा प्लास्टिक जोंनि बेफोर गारनाय बे फोरो माने दैबाना जानायनि गुबै जाहोन होननानै सानो आरो आङो। जेराव लामा गोबां लामा बिदिनो बानायनानै न' बिल्दि बेफोरबायदि बानायनानै जायगाफोरा माने गोबां दा दैबाना बिदिनो दैबाना जानायखौ नुनो मोनो आरो जिहेथु लामाफोरा ब्लक जाजोब बाय। बिनि थाखाय एसे अखा हाबानो माने एसेल' अखा हाबानो दैफोरा ओरैबायदि बिबांनि जायो गुवाहाटीयाव। बुंनोनो नाङा आरो। दा औ बेफोरखौनो नोंथाङा एसे फोरमायबावनो हागोन।
ओ हागोन नोंथां। दैबानानि बागैथ' नोंथाङा गोबां होनलांबाय। ओ- बेफोरबायदिनो आबादनि मावनाय समावबो दैबाना जायोब्ला गोबां जेंना सोमजिनायनि बागैबो होनलांबाय आरोना आरो दैबाना फैयोब्लाबो माने मा नांगौनि बारा फैयाला मानो मान मा नांगौ खिनिया फैयोब्ला माने बियो मा हासार खौ बुखारना लाबोनानै आबादानि थाखाय मोजां खालामनो होनानायखौ जों नुनो मोनो। नाथाय आथिखाल खालाम नुनो थांगोनदि बांद्राय माने ओ- दैबाना फैनायनि जाउनावहाय माने माइफोर गायदोंब्लाबो बेखौ खोबनानै मानाय होनाय माइफाब नस्थ' खालामना होनाय आबाद मावजायो बालाफ्रा गोबां जानायखाय आबाद मावजायो बेफोरदि जानायखौ जों नुनो मोनसै आरोना। आरो बेजों लोगोसे जों बुंनो हायोदि जोङो दैबानाफोर जायोब्ला जोंनि
हान्था मेला थानाय हान्थिनाय लामाफोरा गोबां माने जेंना सोमजिनायखौ नुनो मोनो आरोना। जेरै हान्था मेला खालामदोंब्लाबो जेरै दाबसे जायगायाव जुदि थांनो थाखाय ओ-बेफोरबायदि बे लामाफोर गैया जबा नावफोरनि थाखाय एबा दालांफोरनि गेजेरजों जों थांनांगौब्ला गोबां नांगौ बिबांनि जुदि दै फैना होयोब्ला नाफ्र्राोखौ सालायनो हायि बेफोरदि जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना। ओ थाक बेबादि जानायखौ जों नुनो थाङो आरो। बेजों लोगोसे जोंनि हान्था मेला खालामनायफ्रा गोबां माने लस एबा जेंना सबिनायखौ जों मोननो थाङो आरोना। थिग बेफोरबायदिनि सुबिदाखौ नुनो मोनो। आरो बिजों लोगोसे ओ- बिफां लाइफां खमायलांनायनि जाउनावहाय बेफोरबायदिनो एसे अखा हाब बानो दैबाना जानायनि जाउनावहाय बेफोरबायदिनो ओ- जेरै दैबाना जानायनि जाउनावहाय जेरै ओ- रायमना ओ- मानास बेफोरबायाददि जायगायावहाय एसे माने दै लोमनायजों लोगोसे जिब जुनारफोरखौ नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
दा बेफोरबादि गोबां जानायखौ जों नुनो थाङो आरोना आरो जोङो गुबुन बेलायाव बुंनो हाबावोदि ओ जुदि बिफां लाइफाङाव जुदि गायोब्ला आरो जोनो नांगौखिनिखौ जों बुथुमनानै बेफोरबादि गोबां माने गायोब्ला माने मा बेफोरबादि आ दंस' जानायखौ जोङो नुनो थानाया खम जागोन आरो ना नङा होमबा नोंथां? आरो मानसिनि था खाय जिब जुनारनि थाखाय गोबां मोजां जागोन बेनि थाखाय आरोना। आरो बुंनो हाबावोदि ओ नोगोर सोहोरमायावहाय गुवाहाटियावल' नङा गोबां गोबां जायगायावबो जोङो नुनो थाङोनदि ओ एसे अखा हाबानो बिजों लोगोसे दैफा देरोबानो माने मा सुनामि बायदिसिना जानायजों लोगोसे खाथियाव थानाय न' बांफ्राबो एसे से ओ से किल'मिटार हालागै गोजानबाबो माने मा बायफ्लंलांनाय नस्थ' जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना नङा होमबा नोंथां। मानो होनोब्ला ओ दैबानानि नाथायाव गोबां जानायलाय मानि मा दंस' जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना थिग बेफोरबायदिनो आरो गुबुन बेलायाव जोङो बुंनो हाबवोदि ओ बेफोरबायदिनो ओ नोगोर सहोरमायावहाय गुबुन गुबुन नो नोगोर सोहोमायावहाय मानसिफ्रा गोबां थानायनि जाहोनावहाय न'फ्रा जाबजाब जानायनि जाहोनावहाय दैफ्रा थांनो मोनै जानायलाय दैया लोमहनानै थानायखौ नुनो मोनो आरोना लामा सामायावहाय। मानो होनोबा ओ बेफोरो नालाफ्रा बन्द' एबा ब्लक जानायनि जाहोनावहाय बिसोरो थांनो हायियावहाय मा दैफ्रा गोबां गोसा जानायखौ नुनो मोनो आरो दा आरो नोंथाङाबो होनदों आरोबाव ओ फुख्रिफोर बानायदोंब्लाबो दैफ्रा गोबां जायोमब्ला माने ओ बेफोरबादि नाफ्राखौ लोमहाबनानै ओ बिदिनो नोस्थ' खालामनाय बेफोरनि बागै होनदों थारैनो नंगौ आरोना बेफोरबायदि गोबां दंस जानायखौ जों नुनो मोनोदि आरो नोंथा फंनैसो आरोबाव दै बाना जानायनि ओ बाथ्राखौ फंनैसो होनबावनो हागोन नामा?
ओम बुंनो थाङोब्ला नोंथां जोंनि जि लोंनाय दै बेफोरावबो दैबाना जायोब्ला गोहोम खो ख्लैयो नङा होमबा जे औ औ। जेनेबा खायफाबा जोंना फुख्रि अ दैखरफोरनिफ्राय लोङो दा बे दैखरफोराव दैबाना जायोब्ला गाज्रि दैफोरा हाबो बेफोराव माने बेफोरनि गेजेरजों बेमार आजारफोर सोमजिनायखौबो जों नुनो मोनो आरो।
औ।
बेनि थाखायनो आरो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा दावबायनायनि बि बिथिङाव आ बेजों लोगोसे माखासे जेनेबा जोंनि रांखान्थिनि बिथिङावबो खहा जायो बिदिनो मैगं बायदिसिना आबाद खेथिफोर जुदि गायनायफोरावबो दै लोमोब्ला बेफोरनि फ्राय माने गोबां खहा जायो आरो।
नंगौ नंगौ। थारैनो नंगौ नोंथांनि होननाया बेफोरबायदि जानायखौ जों गोबां नुनो मोनसै आरो गोदोनि आरो दानि फारागथिखौ जों नायोब्ला दिडिफारेन्सखौ नायोब्ला माने गोबां सोलायनायखौ नुनो मोनसै आरो ना। गोदोहाय माबायदि जायोमोन आरो दानि समाव माबायदि जायोमोन आरोना बिदुङाबो दानि ओनसोल दानि समावहाय बांलांनो हमबाय। आरो गोदोहाय माने नांगौथिया बेफोरबायदि नुनायनि जाउनावहाय माने मा बेफोरो एसे खममोन आरोना बांद्राय जानाय नागिरामोन होनबा नोंथां समावाबबो जाबाय जोंनिया दोनथ लायनोसै नामा?
औ औ जागोन नोंथां दे बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय।
गोजोन्थों।